हेल नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
आं नोंथांनि सिम फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय आं नोंथांजों आबादनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
नोंगौ नोंथां सावरायजागोन।
नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन दे।
नोंथां होनबा आङो आबादनि बागै एसे फोरमायनोसै नामा?
नोंगौ नोंथां औ।
जोंना आबाद होनोब्ला नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोराव माइयानो फार्स्ट आबाद होनजायो। आरो गिबि आबाद होनजायो नङा होमबा नोंथां गोनांसिन आबाद होनजायो। माइआनो मानो होनोब्ला जों माइखौ माइजों माइरं मोनो माइरंजों माइरंखौ जों जायो। जेखौ जों संनानै जायो नङा होमबा नोंथां जोंहा दैलि लाइफ फाव बांसिन माइरंनो ओं संखांनायनि उनाव बियो। ओंखाम जायो नालाय बेखौनो जानाय जायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ औ
दानिया जों माइखौ माबोरै मोननो हायो बेखौ आं एसे फोरमायनोसै।
औ नंगौ नोंथां।
जोंहा माइज्लि माइखौ। खौ फोथारनि एबा फोथारनि लांदां जायगायाव। लांदां जायगाखौ हालौनानै एबा जावग्लिनानै बेयाव फोग्रोनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां औ।
जोंहा बे बिनि उनाव जोंहा बेखौ कासनिजों बोनाय जायो। खासनिजों बोखांनायनि। खासनि खासनिजों मानो बोयो होनोब्ला माइआ खुबैयोब्ला अबेहायबा। अबेहबा जायगायाव दाब दाब जायगायाव जमा जमा थायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ औ।
बेफोरबायदि जमा जमा थायनाया रोजा जाथारो। बियो फुनो खस्थ' जायो उनाव बिनि थाखाय जोंहा बेखौ खासिनि। जों हायनानै बोनाय जायो नोंथां मानो होनब्ला खासनिजों हायनानै। बोयोब्ला बियो माइया जमा थानाया गोसा सारला बे जाय जायगायाव माइ खुबैनायाव गोग्लैयाखै खम जादों बेफ्राव रानसारनानै होनाय बायदि जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ औ नंगौ नोंथां।
बिनि उनाव दैज्लां बोथोरावथ' अखा हायोना नोंथां। अखाखौ मोनोब्ला माइया लासै लासैनो रज'लांनो हमो।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ नोंथां
आरो बेखौ जोंहा माइ रज'यैनि सिगां जोंहा दाउथु दाउफोर बा गोबां दाउफोरा जोंनि माइ माइलि माइ फोनायखौ। जाफैयो नङा होमबा नोंथां बेखौ जोङो आदर लानांगौ होनांगौ नङाबा माइया मोजाङै र' रज'नो नागिरा नोंथां। दाउफ्रा जाजोबलांनो नागिरो बिनि थाखाय जों नायनांगौबो
नंगौ नोंथां।
बिनि उनाव जों बिनि उनाव। जेब्ला माइआ रज'यो जोंहा दुब्लियाव माइखौ गायनाय जायो। नङा होमबा नोंथां दुब्लियाव दुब्लियाव माबोरै गायो होमब्ला।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदिनो मा मा आबाद मावनाय। जायो नोंथां मा बेबायदिनो मा मा माइनि आबाद मावनाय जायो?
औ माइनि आरो। जुखामनि आरो फाथो। खुसेर आरो बे थाबाय थानाय आबादखौ मावनाय जायो जेरै साहा आबाद रबाट साहा आबादावबो गोबां मुलाम्फा। फा मोननो हायो नोंथां जोंनि ओरै सा बागान दासान्दि गोबां मावनाय नुनो मोनगासिनो आङो लासैनो। साहा आबाद होनोब्ला साहा आबादाथ' गोदो गोदाय जोंनि ओनसोलाव गैयामोन नङा होमबा? बेखौ गोदो गोदाय ब्रिटिशफ्रासो लाबोनानै गायफैजेननाय साहा आ बादा नङा होमबा नोंथां। बिनिफ्रायसो गोदो गोदायनि मानसिफ्रा नुयोनानै दा बेखौ लासै लासै सोलोंनानै। बेफोरखौ आबादखौ मावफिननो हमबाय।
नंगौ नोंथां औ नंगौ।
बे आबादा गोदो गोदायनि ब्रिटिशफोरनि सासन खालाम खालामबोनाय समाव सोमजिनाय ब्रिटिशफोर सोरजि फै सोरजि। लाबोनाय सोरजि होनाय आबादसोमोन नङा होमबा नों थां बेखौ दा जोंनि ओनसोलाव। बर' सुबुंफ्राबो गोबां मावनाय नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
साहा आबादजों जोंहा जायखौ जों साहा लोङो बेखौ साफाथि होनो बेखौ। साफाथिखौ जों मोननो हायो आरो। साहा आबादा बांसिन साबसिन मोजां मोनो होनोब्ला। जोंहा दा अखा सिजेन नङा होमबा नोंथां दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर बोथोराव साहा आबादखौ आङो साबसिन मोननाय नुनो मोनो। जोंनि ओनसोलजों नोंथां मानो होनोब्ला। मानो होनोब्ला साहा आबादाव अखा गोग्लैबाय थायोब्ला। बिनि रोदोमनाय बिनि खिलिनायनि स्पिडा बारायो नङा होमबा नोंथां। बियो खाखांनायनि उनावनो थाब थाब अखा मोननायजों लोगोसे थाब थाब रोदोमफिनो। जायखौ जों थाब थाब खाफिननो मोनो अखा मोजां हाबाय थायोब्ला। थ' नोंदां जोङो साहाखौ। खाखांनायनि उनावबो सप्तासेनि गेजेरजोंनो जोङो खाफिननो हायो। बेखौ जोङो जोङो। साहा आबाद बानायनानैबो गोबां रां आरजिनो हायो रां आरजिनायखौबो नुनो मोनो आङो नों थां मानो होनब्ला साहा साहा आबादा जोबोद बेसेन गोसा मुवा जेने जेनेबा जोंनि ओनसोल जोंनि ओनसोलाव अ जोंनि खाथि खाला ओनसोलावथ' फेक्टरि एबा बिदि गैयाना नोंथां जायखौ जों देग्लियो जोंहा बेखौ माबोरै लोंनाय जायो हमबा लकेलै साहा साहा बिलाइखौ खानानै लाबोनानै सान्दुुङाव एसे फोरानस्रोनानै लाल साहा एबा गाइखेर साहायाव फोरानखांनाय साहाखौ होनाय जायो नोंथां जेब्ला साहाया राननानै गोरान जायो बेखौ सिफ्लेनानै होबा बियो रं जाखारो
नंगौ औ नंगौ नोंथां।
हायो जोंहा नोंथांमोननि ओनसोलजों मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथां।
बिदिनो नोंथाङा दाबावैसो बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो। गोबां सुबुङानो माइ आबाद मावनाय जायो आरो ना नोंथां नोंथां जोंनि ओनसोलाव माइ। खौ गिबियावनो माबायदि मावनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोङो माइ माइ माइ आबाद मावनो थाखाय जों गिबियावनो माइ सोमग्रोनांगौ। सोमगोरना लानांगौ नोंथां जोंङो बेबायदिनो जोङो गिबियावनो हाखराव जों सोमग्रोनानै बिनि अखानायै जोङो जा जोंनि जाय खौ जोंङो मायलिखौ जों होगोन बेखौ एवग्रोनानै एवग्रोनानै लानाय जायो। बेबायदिनो एवखांनायनि उनाव बे माइलिखौ फोनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नांगौ नोंथां।
माइलिखौ बोखांनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो गोबां सप्तासे बा सप्तानै। थामनि उनाव जोङो बे माइलिया गोरलै गोरलै बिलाइ खिलियो आरो जायनि जउनाव जायखौ जोङो। जोङो बेबाय जायनि जाहोनाव जायखौ जायखौ जोङो खोथिया होननानै बुंनाय जायो नों थां औ बेबायदिनो जोङो। खोथियाखौ जोङो फुनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो मास मांखोसेनि उनाव। मांखासेनि उनाव जोङो फुनानै बेखौ बेबायदिनो आखासे आखानै बेबायदि मुथा मुथा खालामना दोननाय जायो आरो ना नोंथां बे मुथा मुथा खालामना जोंङो ओ जाय जायगायाव जोंङो ओ माइ आबादखौ गायगोन बे जायगायाव जायगायाव जोङो बेखौ लांनाय जायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोंनि आथिखालावथ' जोंना गोबां सुबुङानो ओ ओ गारि ओंखारबाय नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बायदि ओंखारबाय नालाय जोंङो आथिलाव बे ट्रेक्टरफोरजोंनो लांनानै जों जाय जायगायाव माइ गोन बेफोरखौ बेयाव जोङो खोथियाखौ दोनहैनाय जायो आरो ना नों थां बेबायदिनो नोंथां गोदो गोदाय सुबुंफोराथ' बेफोरबायदि ओ गोबां सुबुंफोरानो ओ माइ आबाद मावोमोन गोदोबो बेबायदिनो जोंना माइ आबाद मावब्लाबो जों एसे खमै जों मिथिनो मोनोमोन। रोना नोंथां मानो होननानै बुंङोब्ला गोदो गोदाय सुबुं सुबुंफोरनाव जोंना हालजोंसो आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां ओ नाथाय आथिखालाव जोंना ओ नों थां ट्रेक्टरजोंसो आबाद मावनाय जा यो नङा हबा नोंथां बेबायदिनो जोंनिथिं आथिखालाव गोबां सुबुङानो ट्रेक्टरजों आबाद मावो बेबायदिनो ओ जाय जाहोनाव जोंना ट्रेक्टरा ओ ट्रेक्टरजों एवनानै सानसेयावनो जि बा थामजि बिघा हा खौ एवनानै ला लानानै बेबायदिनो आबाद मावनो हायो आरोना नों थां ओ बेबायदिनो नोंथां जोंनि ओनसोल ओनसोलाव गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो जाय ओ गोबां माइनि आबाद मावनाय जायो जेरै जों ना रनजित खर्मा बायसुमथि आरो बेफोरबायदिनो माइब्रा माइनि आबाद मावनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो माइब्रा माइब्रा माइखौ जोंना ओ गोबां सुबुङानो मावो मानो होननानै बुंब्ला बुङोब्ला जों यो माइब्राया जोंना फिथा जायो नङा होमबा नों थां ओ बेबायदिनो जोङो माइब्रा माइखौ फिथा फिथा बानायना जानो हायो आरोना नोंथां ओ आथिखालाव जोंना बेबायदिनो गोबां सुबुं फोरानो आबाद मावो आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि ओनसोलाव गोबां माइ आबाद मावनायनि गेजेरजों जोंनिया गोबां ख'हाबो जानो हमदों नोंथां ओ मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव गोबां ओ बेबायदि खाथि खाथियावनो दैमा थानायनि थाखाय ओ दैमाया दैमाफोरा जोंनि ओ आबाद मावनाय हाखौ बुखारना लांनानै जोंनि आबाद आबाद मावनाय बा जोंनिखौ आबाद मावनायबा जोंनि जा खोथिया ओमफाय बेबायदि गायनायखौ जोङो बुखाराना लांनानै बुखारनानै जोंना बेबायदिनो गोबां सिलिंखार जानायखौ नु जादों आरो नोंथां आरो बेबायदिनो दैमाफोरा बेबायदिनो जोंना बाला बाला फल बेफोरबायदिखौ बालाखौ जों बुखाना लाबोनानै ओ जोंनि हायाव बुखाना ला बोनानै बे बेयाव आबाद मावजायि खालामनायखौ जोङो थिखालाव गोबां नुनो मोनदों आरो नोंथां ओ बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव आबाद मावोब्लाबो जोंना गोबां ख'हाबो जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो माइखौ माइ आबादखौ मावखांनायनि उ बेबायदिनो माइखौ जों माइ गायखांनायनि उनाव बे बेफोरबायदिनो माइया जेब्ला जोंना मोननो हमो अब्ला बेखौ जोङो हानानै लाबोनाय जायो आरोना नोंथां न'आव हानानै लाबोखांनानै आथिखालावथ' जोंना माइ हानो थाखायबो जोंना गोबां मेसिन ओंखारबाय ना नङा होमबा नोंथां आथिखालावसो गोबां सुबुंफोरानो मेसिनजों हाना नै बेबायदिनो ओ लाबोनानै ओ सानसेयावनो बेबायदिनो नानाबो बा बेखौ लाबो लाबोनानै। ओ लाबोनानै बेबायदिनो। खम समनि गेजेरावनो जोङो बे माइखौ फाननो हानायाव जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेनिखायनो बेबायदि। दि माइखौ जोङो फाननानै जोङो गोबां रां मुलामफा मोननो हायो। ओ जाय जोंनिया गोबां जोंनि न'खर। न'खर सालायनाय बा जोंनि मुवा बेसाद न'याव नांगौ जोंनि मुवा बेसादफोरखौ जोङो। माइ आबादनि गेजेरजोंबो जोङो बाय बानायना बा बायना लानायखौ जों ङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो नोंथां गावबा गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो माइ आफादनि गेजेरजोंबो। ओ माइ आबादनि गेजेरजोंबो जों बायना लानो हायो आरोना नोंथां। बेनिखायनो आथिखालाव गोबां। सुबुंफोरानो माइ आबाद मावनानै ओ माइ आबाद मावनानै जायो आरोना नोंथां। ओ औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि माइ आबाद मावनानै। नै गोबां न'खर खुंनाय दङ नामा नोंथां।
जोंनिजोंबो गोबां रोखोम। मनि आबाद मावनानै सुबुंफ्रा गावनि जिउखौ मोजांसिन खालामनो। सेसथा खालामो आरोखि ना मानो होनोब्ला जोंहा आबादजोंबो गोबां मुलामफा जायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
जेरै आबादफोर मावोबा जों। बाजारफ्रावबो बेफार फालांगि खालामनानै एसेबाबो रांखावरि आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां। औ।
औ औ नोंथां औ नंगौ नोंथांजोंनोथ'। समाबो जाना हायबाय नङा होनबा नों औ नंगौ नोंथ औ नंगौ नोंथां। नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों।